औ हेलौ।
औ नोंथां मा खालामदों?
ए नै आं ओरैनो दंथ'यो।
अ। नोंथां आं मोनसे टपिकनि सायाव रायज्लायनो होननानैसो नोंथांनाव कल हरनाय ज जादोंमोन।
औ औ राय्लायजागोन दे नोंथां।
औ नोंथांनाव समाय दंना दसेनि थाखाय?
औ औ दङ नोंथां दङ।
औ। नोंथां आं सानगासिनोमोनखि न'आवनो जोङो बिजनेस मावनानैबो रां खामायनो हायोना।
औ हायो नोंथां हायो।
औ। थ' नोंथां नोंथाङा एसे आइडिया होनो हागोन नामा आंनो?
औ हागोन नोंथां हागोन। जोङोथ' दानि जुगावहाय जोंनिया ओ गासिबो फरायनानै लिरनानै जोङो गासिबो साख्रियावहायथ' जोङो मोनजोबनो हाया गासिबो
औ नंगौ नोंथां।
जोङो न'आवनो थानानै माखासे ओ खामानिफोर मावनानै जोङो रां आरजिनो हायो नोंथां।
नंगौ नोंथां।
जेरै साननानै ला ओ गिबियावनो आङो जिब जुनार फिसिनायनिफ्राय जागायजेनोसै सै।
औ नोंथां।
औ जेरै जोङो दा न'आव थानानैब्लाबो जोङो, जेरै दाउफोर फिसिनानै लकेल दाउफोर फिसिनानैब्लाबो जोङो माखासे रां आरजिनो हायो। जेरै जोङो जोबोद जोथोनै लानांगोन आरोना जेरै दाउफोर फिसियोब्लाबो जोङो मोनसे जायगा नांगोन आरोना जोंनो बिदिनो बेवहाय जोङो माखासे दाउ थाग्रा न' लुना होनांगोन। लोगोसे जोङो सोरगिदिं बेरा बा मुसारि सोंनानै जोङो दाउखौ दोननांगोन जाहाथे गुबुननिफ्राय फैनाय बेमार आजारफ्रा जोंनि दाउआवहाय दा नांद नांदेरफैथों
नंगौ नोंथां।
औ आरो लोगोसे जोङो खोब गोरलै समावहाय माने जोङो बेखौ जोबोद जोथोनै लानांगोन आरोना दाउखौ जाहाथे एम्फौ एनला अरनाय बा माबा मोनसे जुब्रा जानायनिफ्राय जोङो रैखा मोननो थाखाय
नंगौ नोंथां।
औ आरो जोंनिया उन्दै समावहाय जोङो दाउफोरनो जाहाथे माइरं बा माइफोरखौ होआलासिनो जोङो एंखुरफोरखौ होनांगोन
औ
लोगोसेयैनो आरो जोङो बेवहाय दैयावहाय जोङो बेमार आजारनिफ्राय बारग'नो थाखाय जोङो हाइजें बा ओ सामब्राम गुफुर थुलुंसिफोरखौ जोङो देग्लिफानानै होनांगौ आरोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
बेफोरनिफ्राय माने जोंनि दाउनि बेमार जानाया गोबां रैखाथि मोननो हायो आरो नोंथां।
औ ओमफ्र जुदि औ ओमफ्राय जुदि जोंथ' न'नि बिजनेज आव जुदि जिब जुनारखौ गारनानैबाबो जेनेबा दस बरा बिजनेसबोथ' खालामनो हागोन ना नोंथां?
हायो हायो हायो नोंथां हायो जेरै जोङो औ ओं ओ माखासे जोङो बारि बागानफोर थायोब्ला जोङो बेवहायबो मैगं थाइगं गायनानैब्लाबो जोङो माखासे गोबां रां आरजिनो हायो। जेरै मा समाव मा आबादा जायो बेफोरनि एसे आइडिया थानांगोन आरोना नोंथां। औ आरो जोङो गिबि सिनै माने मैगं-थाइगंखौ जोङो दिहुनो थाखाय नाजानांगोन। जाहाथे गिबि ओंखारनाय मैगं-थाइगंनि दाम फ्रा बा बेसेनफोरा जोंना बांसिन जायो नालाय नोंथां। बेनि थाखायनो जोङो ओ गिबि गिबि जोङो आबादखौ जोङो बा मैगं-थाइगंखौ जोङो दिहुनो नाजानांगोन आरो नोंथां।
नंगौ नोंथां।
लोगोसेयैनो जोङो मा खासे बारिफोर थायोब्ला गय बागाननिफ्रायबो जोङो गोबां रां आरजिनो हायो नोंथां।
नोंगौ।
औ आरो जोङो गय बिफांजों लोगोसे गय बिफाङाव मस्ला बा ओ फाथैफोरखौ जों गायफाना होनांगौ।
औ
जाहाथे बेफोरबो जोंनि ओ रां खामायनायनि गोरलै ओ गोरलैयाव फैयो आरोना गोरलैयाव रां खामायनो हायो बेफोरजोंबो जोङो। ओ नोंथाङाबो ओ माबाफोर साननाय बा आइडियाफोर दंबा नोंथाङाबो फोरमायनो हागोन।
औ नोंथां आङो दा बेखौनो सानगासिनो जेनेबा आबाद मावनानै बिजनेस खालामनो ना ओ जिब जुनार फिसिनानै बिजनेस खालामनो? जेनेबा दानि जुगावथ' बांसिन नानो जेनेबा आबादखौबोथ' गोबां मानसियानो माव ओमफफ्राय दानि जुगावथ' ओ मैखुननि आबादाबो गोबां सोलिगासिनो दं नङा होमबा?
औ औ नोंथां औ।
दा आं बेखौनो सानदोंमोन मैखुननि आबादखौ मावनो ना जि जुनार फिसिनानै दा बेखायनो आं आइडिया मोनै मोनै जानायखाय नोंथांनाव कल हरनाय जादों आरो।
औ औ।
औ जेनेबा नोंथाङा माखौ साबसिन मोनगोन जेनेबा जिब जुनार फिसिनायखौ साब सिन मोनगोन ना आबाद मावनायखौ साबसिन मोनगोन?
जुदि नोंथांहा सम दङब्ला मोननैखोबो जोङो मावनो हायो मानो होनना बुङोब्ला जोंना बेवहाय गोबां सम होबाय थानांगौनि गोनांथि गैलाया जायो। ओ दान्दिसे सम नोङो ओ जिब जुनार फिसिनायावबो नों सब समाय माने थाफाबाय थानांगौनि गोनांथि गैया नों दानदिसे दानदिसे सम होनानै नायोब्ला नो आदारफोरखौ मोजाङै होयोब्लानो बेबो जालाङो आरो लोगोसे जोंना मैखुन फिनायनि बाथ्रा बुंदों ना नोंथाङा
औ नंगौ
बेवहायबो जोङो बांद्राय नायबाय थानांगौनि गोनां थि गैया सम सम जोङो बेवहाय ओ जोथोन लाबाय थायोब्लानो जायो।
औ
नोंथाङा ओ मैखुन फिसिनायनि बागै एसे मोनथियोब्ला फोरमायना होनो हानो हागोन नामा नोंथां?
आंथ' दासिम माने मोजाङै नायजोबाखै बिनि सोमोन्दै आं माने बिनि सोमोन दै नायनायनोसो नागिरदों आरो। थ' आंनावबो मोजाङै रोखा बिनि सोमोन्दै गैया माने मारै खालामो।
औ
उम माने दा आथिखालाव सोलिफुबाय थानायखायसो आंबो सानदोंमोन आरो मैखुननि आबाद आबादाबो मोजां जागोन नामा होननानै।
जायो जायो नोंथां मैखुननि आबादा आरो जोंना मैखुननि बेसेनाबो गोबां जायो।
औ
हाथाय बाजारफोरावहाय बा नों फानहैनांगौनि गोनांथिबो गैलाया माने जाग्राफोरा माने लांनो फैखायो मानो होनना बुङोबा बेवहाय मेडिसेन थेदिसेन जेबो थाया नालाय नोंथां।
नोंगौ नोंथां।
उम आंनि नुनायावथ' मैखुनखौ ओरैबायदि खालामो आरोना नोंथां ओ गिबियावनो जोङो माने जिगाब बा नाराफोरखौ लाग्रोनाय जायो आरोना
औ
बेनिफ्राय माने ओ बेखौहाय जोङो दै गुदुङाव रुगारनाय जायो आरोना नोंथां।
अ
रुगारनानै माने बेखौहाय जोङो सान्दुङाव एसे राननाय बायदि फोरानग्रोयो गिबियावनो।
औ
बेनि उनावहाय जोङो ओ प्लास्टिक एसे गिदिर गिदिर बा पलिटिन गिदिर गिदिराव जोङो एसे बिबांनि सोगोरनानै बिनि सायाव ओ सेर सेरावहाय जोङो मैखुननि जा बेगर नै बेखौ जोङो होनाय जायो आरोना नोंथां।
अ
बेनि उनावहाय जोङो बेबायदिनो थाखो थाखो होलांबाय थायो आरोना जिगाबखौ एसे ओ ओमफायो मैखुन बेगरखौ एसे होनाय जायो आरो।
अ नोंथां
आरो बेयावहाय जाखिनियावहाय नोङो नोंथाङा ओ मैखुन बेगरखौ होगोन ना बेखिनियावहाय माने जोङो मा खालामो फलंना होनाय जायो आरोना एसे एसे जाहाथे मैखुना रज'योब्ला नैबे गब्लंजों ओंखारबोनाय बायदि बिदि आरो
औ नोंथां
लोगोसे बेवहाय जोङो सम सम माने बेवहाय दै एसे एसे सारस्रिना होबाय थानांगौ आरो ना नोंथां
औ नोंथां
जाहाथे बै बेगरफोरा माने सेवलाङा बेनि थाखाय आरो
औ।
गोबां खम समनि गेजेरावनो नों थां मैखुना ओंखारनानै फैनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो ना।
औ‌। थ नोंथां बे मैखुननि बिजनेसाबबो मोजां जागोन नङा होमबा? जुदि टाइम होनानै जोथोन लानो हायोबा। औ। नोंथाङाबो माबाफोर बिजनेस मावो नामा नआवहायनो थानानै?
आङो थ मावनाया इदिनो ओ जिब जुनार फिसियो आरोना एसे एनै।
औ।
उम।
होमबाथ नोंथाङाबो मुलाम्फा मोनगासिनो दङ?
औ औ एसे एनै सोलिनो आन्थाखौथ मोननाय जायो नोंथां।
औ नोंथां नोंथाङा मा जुनारखौ फिसिगासिनो?
आङो बिदिनो मोनथै मोनथामसो फिसियो नोंथां। जेरै आङो अमाबो अमाबो दङ आंनावहाय ओमफायो लकेल दाउफोरखौबो एसे फिसिनाय जायो ओमफायो लोगोसे हांसो दंफायो आरोना
अ नोंथां।
ओ आरो बोरमाबो एसे न आंथ माबाया आरोना बोरमाखौ जेनेबा जों जोंहा नखरावबो फिसिनाय जायो आरो ना‌।
औ
माने ओ बोरमाफोरखौथ नोङो फार्स्ट समावहाय माने मासेबा मानैल नोङो बायना लाग्रोनांगौ आरोना नोंथां। बेनिफ्राय माने बैसोनो जोलै होलांबाय थानानै जोंना बेनो ओ गिदिर जालांबाय थायो आरोना।
औ।
आङो नोंथांनिसिम ओ बोरमा फिसिनायनि बागै फंनैसो फोरमायनो सानसै
औ दे फोरमायदो।
जोङो बोरमाखौ फिसियोब्ला माने गिबियाव एसे जायगा थाग्रोनांगौ आरो ना नोंथां।
औ नोंथां।
जोंनिया दा माने फख्रि दं आरो ना फुख्रिया एसे गिदिरानो फुख्रि आलिया एसे गोजौ गोजौ गुवार आरोना नोंथां।
औ नोंथां।
औ बेवहाय माने आङो सोरगिदिं बेराखौ दुमना दोनजोबनाय आरोना ओरै साइडआवबो ओरै साइडआवबो।
औ।
बेनिफ्राय आङो जि फुट गोजानसोआव माने गेजेर गेजेर दुमथेना होनाय दं आरोना बेरा।
औ।
बेवहाय माने फार्स्ट गिबियावहाय आङो ओ सानथाम बा सानब्रैनि उनावहाय फार्स्ट बै बेरायाव सोना दोनगोरो आरो ना नोंथां‌। जाहाथे बै फख्रि आलिनि गांसे रजनायफोरखौ बोरमाया जाग्रोयो बे फासनिखौ।
औ।
जेब्लानाखि नैबे फार्टनि ओ गांसोफोरा जोबो बा आदारफोरा जोबो अब्ला माने बै बेरा मोनसेखौ खुलिनानै बेखौ जोख्लोबना दोननाय जायो आरोना नोंथां।
औ नोंथां।
औ माने बारा गोबाव नाङा नोंथाङो बिदिनो गु बा दाइन माससोआवनो माने जोंनिया बोरमायाबो एसे फानजा हैनाय बायदियाव फैयो।
औ नोंथां।
बेबो माने जोंनिया बोरमा फिसिनायाबो जोबोद गोरलैयैनो नोंथां बारा नायबाय थानांगौनि गोनांथि गैया।
औ
अब्ला जोंना नोंथां समाबो जानानै फैबाय उननि समावहाय जोङो गोदान मोनसे टपिक बा गोदान आइडिया लानानै रायज्लायनोसै नामा?
जागोन दे नोंथां गोजोननाय थाबाय दे नोंथां।
औ गोजोननाय थाबाय दोडो।
औ दे।